औ खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथां आं नोंनियाव मोननैसो सोंथिनि फिननाय लुबैदोंमोन नोंथाङा आंनो फिन्नायफोरखौ होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन सोंलाय।
अ नोंथां ओ आ मा अनला खारैखौ माबादि सङो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
औ अनला खारैखौ? अनला खारैखौ संनायाव गिबियावनो जों माइरंखौ जों सोमग्रोना लानांगोन। सोमखांनायनि उनाव बेखौ देनानै गुन्दै खामग्रोनानै ओ जों ग्ल'ब ग्ल'ब दै गोदौ होग्रोनांगोन। ग्ल'ब ग्ल'ब दै गोदौनायनि उनाव जों बे ओ जा माइरं गुन्दै बेखौ जोंनिया बेयाव होनांगोन होनानै उनाव बेयाव जों ओ संख्रै खारै ओ बायदिसिना जाहोयो। जों अनला खारैखौथ' जों ओ औवा मेवाइजोंबो जायो। अमा बेदर दाउ बेदर बायदिसि ना मुवाजोंबो जानो हायो अनला खारैखौ। ओ जों जि ओ जा मुवा जों जायो जा बेसाद जायो ओ बेखौ जों होनानै ओ खारै आवनो होनानै अब्लानो जों बेखौ जानो हायो आरोखि।
औ ओ नोंथांनियाव आरोबाव मोनसे सोंथि। ओ जों नारजि ओंख्रैखो ओ मा मायाव बाहायो आ रो माबायदि एसे खोन्थानो हागोनना?
औ औ औ नारजि ओंख्रिखौ। नारजि ओंख्रि होनब्ला जोंना जा गोखा आरो ना गो खा बिसार ओ जों बेखौ सरासनस्रायैथ' जों बेखौ न'वाव न'वावबो जानो हायो आरो बांसिनै जोङो बाहायनाय नुनो मोनो जा जेराव जों ओ जेब्ला गामियारि ओन ओनसोलाव जों नुनो मोनो। ओ ओम जेब्ला मानसि थैयो आरोना अ सारादुवाव जों सारादुवाव जों बेखौ होनाय नुनो मोनो। जाहाथे जों जाहा सारादु होनबा जों बेवहाय गोखा जानांगौ आरोखि जों बेखौ नियो बेनि थाखायनो जों बेयावबो होनाय नुनो मोनो। आरो नारजिखौ संनो होनबा जों जा फाथो बिलाइ फाथो बिलाइखौ खौ जों खानानै फोरानना दोननायखौ नुनो मोनो। ओ बेखौ फोरानखांनायनि उनाव जों बेखौ संनो हायो आरोखि
औ।
नोंथाङाबो बेनि सायाव बाय एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ आङो नोंथाङा होननाय बायदिनो फाथोखौ जोङो माबायदि गायो नों थांनो आङो एसे खोनथानि ओ गिबियावनो जोङो फाथोखो गायनो थाखाय ओ जोंनि जा हा बे हाखौ जोङो एवग्रोनांगोन बा जों एसे जोङो न'आव जानोबाथ' बारा बुरजा नाङा नालाय एखो जोङो। एसे हाखौ जावफ्लेनानै जोङो फोना होनांगोन आरो फाथोनि बेगरखौ। बे फाथो बेगरखौ जोङो ओ गिबियावनो बियो नारजि जाग्रोआ गिबियाव बियो फाथोखोनो होनगोन बेखौ जा गोरलै बिलाइ बेखो जोङो एवनानै जायो आर इखो जोङो नार जि बानायनो हाया आरो जिथा नार्जि बानायनो थाखाय बे गोरलै फाथोआ आ गेदेर जानांगोन गेदेर जाखांनायनि उनाव बे गेदेर जानाय बिफांखो जोङो गेदेर जानाय बि फांनिफ्राय जोङो बे बिलाइखो ओ खाना लाबोनानै जोंङो सान्दुुङाव फोराननांगोन ए बे सान्दुङाव फोरा खांनायनि उनाव जोंङो बेखौ जों बिराद बेफोरबायदि गोखाखौथ जोंङो खनसेनो जाजोबनो हाया नालाय ओ बेफोबायदि गोखाखो जोंङो माबा पेकेट बा माबा पलटि पलिटिंफोराव जोंङो सोना दोननांगोन आरो बेनिफ्राय जों बे नारजि जि दा बे बिलायान रानगोन बेखौ जों नारजि होनसिगोन आरो बे नारजि खो जोंङो जोंनि नो दा समाजाव बे समाजाव जिदा जोंनि जेरै जेब्ला मानसि थैयो बे मानसे थैनायनि दा इखौ ओ जे आद्राय खालामनो थाखाय जों बे नारजिखौ बाहायो
औ
आंङो ओ अमा बेदरजो संङो अमा बिबौदो संनानै जानो हायो आर नारजिखो जोंनि सारा ओ भाय रां लायो अब्लासो जोंनि बे
औ
जोंनि गेजेरनिफ्राय बिदाय होबाय होननानै
औ
लायो आरो
औ ओ नोंथांनिसिम
आरोबाव बे अनला खारै
दा दहायल'सो बुंलांबाय आरोना आङो जा जों अनला खारैखौ जों औवा मेवाइजोंबो जानो हायो ओ अमा बे दरजों जानो हायो खोनाबाय नोंथां खोनाबाय नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां औ खोनादों-खोनादों-खोनादों हेलौ हेलौ नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां औ खोनादोंना औ दा औ दा अनला खारैया अनला खारैखौ जों औवा मेवाय जों जानो हायो आरो जों अमा बेदर दाउ बेदर
अम अम
गावनि गोसो आरोना जा जों जायदो जानो गोसो बेजों जानो हायो आरोना। खायफा जा-जा-जाथाव मुवा बेजों जानो हायो जोंङो। होन बेदर ओ बेदरजों जानो हायो जा ओ गोथां मुवा बेसाद जाग्रा बेजोंबो जानो हायो आर ना। औ ओ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि दा सबाय मैगं नोंथाङा सबाय मेगंनि बागै खोनादों अ सबाय मैगंनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ सबायखो दा जोंनि जा ओ सबायखो-सबाय गायनायखौ गोबां खम खोनो मोनो नुनो मोनो सबाय जोंङो दा ओ बांसिनानो बाजारफोराव बायना लाबोयो बे-बे बाजारनि बायना लाबोनाय सबायखौ जोंङो गि बियावनो सुना लाग्रोयो ओ बे सु ना लाग्रोनाय सबायखौ जोंङो दा गोदौबाय थायो थानाय दै बेयाव होनानै जोङो संनानै जायो आरो गोबां मस्ला मस्लि होनानै बे सबायखौ जोङो ओ साम'जों जोंबो जाजायो ओफ्राय साम'जोंबो जाजायो बेनिफ्राय जोङो दाउ बेदर बेनिफ्राय अमा बेदर अमा गोरान बेबायदिसिना ना बेदर फोरजों जोंङो जानानै बेनि साादखौ जों लानो हायो आरो
औ औ ओ नोंथांनिसिम ओम मोनसे आरो सोंथि बाव ओ नोंथांङा मा मेगं खौ बांसिन जानो मोजां मोजां मोनो
ओ आंनि बांसिन गोथाव मैगं होनबाथ' ओ सबायखौनो बुंनांगोन बे सबाइ जों ओ दाउ बेदर साम' बायदि बायदि ओम
ओ दा सबाय सबायजों साम'खौ जों मादि संनांगौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
फोरमायना होनि गिबियावनो जोंङो सबायजों साम' संनो थाखाय जोंङो साम'खौ जोंङो दैमा दैसानिफ्राय जोंङो खन्नानै लाबोगोन। ग्रोनां गोन। ओमफ्राय साम'नियाव जा हा थायोना बिसोर बिसोरो हा जायो। बे हाखौ जेन बिसनिया जेन ओंखारलांजोबो बेनि थाखाय जोङो हरसेबा हरनै सोमना दोननांगोन। बे हरसे बा हरनै सोमना थानाय ओ सामुखौ जोंङो। बिनि सिंनि ओ खिबुखौ जों नोदान खारनांगोन आरो जों सोबनानै जों जानो हायो। बे ओ दानस'ना दोननाय ओ साम'खौ जोङो बिसोरनि जा खुगाथिं मोनसे बिसोरनि खुगाथिं मोनसे बा बा रोखम थायो बेखौ जोङो गारग्रोनांगोन बे दिनो साफा खालामखांना इदिनो साम' खौ जोङो ओ गोदौबाय थानाय ओ दैयाव बेयाव जों गोदौबाय थानाय दैयाव गिबियावनो जोङो सबाइखौ हो खांनानै ओ साम' खौबो होनानै संनानै जानो हायो गोबां मस्ला मस्लि होनानै गोथाव जायो बेबो। औ।
ओ नोंथाङा मायफोर सोंना दोंबावो नामा?
औ नोंथांनियाव आङो ओ नोंथाङा मा मैगं ओंख्रिखौ जानानै साबसिन मोनो बेखौ आङो मिथि थिनो लुगैदोंमोन।
साबसिन मोननाया ओंख्रि आरो साबसिन गोथाव मोननाया ना
औ।
आंनाबो बे बायसायानो सबाइ बायसानो नाथाय आं अनला खारैखौ बांसिन मोजां मोनो आरो अनला खारैजों अमा बेदर। बेखौ गोथावसिन मोनो आरो। औ ओ।
अनला खारैजों अमा बेदर संनो माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना थानो हागोन नामा?
ओ अनला खारैखौथ' जों ओ माइरंखौ गुन्दै खालामग्रोनानै लाग्रो नागौ बेनि उनाव जों साराय सारायाव जों बेखौ दै ग्लब ग्लब गोदौहोनानै जों ओ जा ओ माइरं गुन्दै बेखौ जों होनांगोन बेनि आगो‌ लनो जोङो जा अमा बेदर बेखौबो जों एसे एवफ्रामना लाग्रोनांगोन आरोखि। बेखौ एफ्रामखांनायनि उनाव जों जा माइरंखौ होबाय होखांनायनि उनाव जों बेखौ अमाखौ होनांगौ। औ अमा बे होनांगौ बेनि उनाव जों ओ गावनि गोथाव हिसाबै गावनि स्वाद हिसाबै जों संख्रि होनांगोन आरो खारैखौबो एसे होनांगोन आ बेबायदिनो संनाय जायो आरोखि।
औ अमा बेदरखौ जोङो मा मा? जों संना जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अमा बेदर होनब्ला बेदर होनोब्लाथ' जों जे जोंबो जां जानो हायो आरोना। बेदरखौ जों बांसिनै जों आलु जोंबो जानो हायो ओरैनो जों बेदर गोजाबो जानो हायो। फ्राय एवनानै ओ बेनि उनाव जों दा होनलांखाबाय अनला खारै बे जोंबो जानो हायो सबायजोंबो जानो हायो आरो लोगोसे जा कबि-कबिना बेजोंबो जानो हायो लाइ जोंबो जानाय लाइ लाफा बेजोंबो जानो हायो आरो ना। ओ बायदिस सिना मुवाजोंनो जानो हाब फ्रामखायो आरोखि बेदर होनना बुङोब्लालाय। बेयो नोंनि जा सुवाद ओ जा गोथाव मोननाय बि बेनि लोगोआवसो बाथ्रा आरोना नों मा जों गोथाव मोनो माजों गोथाव मोना बे नोंनि सायाव सोनारो।
औ नोंथांनियाव ओ गोब गोबां सोंथि नि फिन्नाय मोननानै गोबा जोबोद गोजोननाय थाबाय बेफोरबायदिनो इयुनफोरावबो ओ गोबां सों नि फिननाय मोनगोन होननानै आसा
औ नोंथां। नोंथाङाबो गोबां सों आंनि सोंथिनि फिननाय होबाय ओ गोबां रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा बेखौ फोरमायनायनि थाखाय गोजोन्थों
औ गोजोन्थों नोंथां।